आं खोनादोंना औ नोंथां नोंथाङा खोनानाय मोनदोंना औ नोंथाङा औ बिदिब्ला नों नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ नोंथां नै जिरायनानै दङ दंफां सिङाव सायायाव आरामनो।
अ। नोंथाङा द'से सम होनो हागोन नामा? अ जुदि नों थाङा दसे सम होनो हायो अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे बा बाथ्रा मिथिनो लुगैनासो सानदों फन खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला बेनो जे आंनों नोंथांनियाव बेखौनो मिथिनो लुगैयो जे जोंहा मिथिंगायारि जेंना बा मिथिंगायारि खैफोद होनोब्ला मा मिथिगौ आरो मिथिंगायारि मा मा खैफोद जायो जोंहा बेफोरखौ एसे बुंफोर'ना होनो हागोन नामा नोंथाङा अननानै? अ'
दे होमब्ला दा नोंथां साननाय बायदि आंबो आंनि गोसोआव बा आं जेसेबांखिनि मोनदांनाय बा मोनदांनाय मोनदांदों आरो जेसेबांखिनि आं मोनथिबोबाय ओ बैफोरनि सायाव आं नोंथांनिसिम एसेबा बो फोरमायना होनि दा नोंथांनि मिथिंगायारि सम्पद होनोबा जोंहा मिथिखागौ जोंहा बे खैफोदा माब्ला जायो बा माबे समाव जागोन बे बिनि जेबो सम टाइम जेबो गैया माने नोंथां? माब्ला मा जाब्र'बो फाथ माने बिनिखायनो जोङो बुंदों मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगानिफ्राय जानाय माखासे सुबुं जिउआव ओ खैफोद आरोना? बेखायनो जोङो मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुंनो हायो दा जों बै गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय माख माखासे खैफोदफोर दङ दा बैफोर खैफोदफोरा जाहैबाय जोंना जाफ्लेबाय थानाय बारहुंखा बारनाय दैबाना जानाय बांग्रिं मावनाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो सार अन्थाइ गावनाय बेफोरबायदिया जोंनि मासाव जों नुबाय थायो आरो नोंथां
औ।
औ दा बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे मिथिंगायारि खैफोदाथ' माला जायो बेनि जेबो बुंनो हाया रावबो दा बिदिनो जोंहा दैबानाखौ बुंनो थाङोब्लानो जोंहा आबादारिफोरा आबाद मावनानै दोनो लांदां फोथाराव दा बिदिनो जोंहा आबाद आरिया आबादनिफ्राय मोननाय मोननो गोनां फसलखौ मोनैनि सिगाङावबो जोंहा माब्लाबा समाव दैबाना जानानै सासे आबाद रिनि आबादखौ जोंहा बुस्रांलांजोबनानै बा लोमसावजोब नुनानै आबादखौ ओ सिलिंखार खालामलांङो दा बैफोरबाय समाव सासे आबादारिया ओ मोननो गोनां मुलाम्फा बा मोन्नो गोनां आबाद निफ्राय फिथाइ बेफोरखौ मोननैनि जाउनाव न'खर समाज दानायाव बा न'खर दानायाव गोबां ओ दुखु हुबा जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुदों दा बेल' नङा जोंहा बारहुंखा ओ जोंहा जों सुबुंफोरा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां खस्थ' मावनायनि उनाव मोनसे थां थाग्रा खुलि न' बा बायदि मोसौ ओ गलि बा बोरमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा अमा गन्द्रा बेफोरबायदिखौ जेन'बा मानसिया गोबां खस्थ' मावनायनि उनावसो बानायनो हायो दा बैफोरबायदि ओ गोबां खस्थ'जों जोंहा बानायनो हानाय थाग्रा खुलि न'फोरखौहाय ओ बे मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय बारहुंखा बे बारहुंखाया जोंनि न'फोरखौबो दसे यावनो माने दसे समावनो सिलिंखार खालामनानै बाइक होजो बाइक गुुं लांहोजोबबो आरो बिदिनो जों सुबुंफोरनि समाव सुबुंफोरनि समाजाव बैफोरबायदि जेंना जेंसि बेखौ जों मोननो हायो आरो मिथिंगानिफ्राय आरो बिदिनो बांग्रिंनि बिथिङावबो जोङो बांग्रिङाबो माब्ला जायो माब्ला सोमजिगोन बेखौ रावबो मिथिया जोंङो गोबां गिदिर गिदिर न' बां न' बिल्डिं दङ दंफां लाइफां बिफां लाइफां बिफां दङ दा बिदिनो जोंहा बांग्रिङाबो फैयोब्ला जे हा बायदि बायदि हाफोरखौ सोखावो बिफां लाइफां गुयो आरो बिदिनो जोंहा गोजौ गोजौ बिल्डिं दुनायफोराबो ग्रुपबो बेबायदि जानायखौ जोङो नुबोबाय थानो हमदों आर ना नोंथां बिदि बिदिनो जोंहा मिथिंगानिफ्राय माखासे गोबां खैफोदफोर जों मोननो हायो आरो बेल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोङो दंफां बायसिन जानानै गोबां मानसिफोरा थैनांदों न' बाङाव बेबायदियैनो जोङो मिथिंगानिफ्राय खैफोदखौ मोननो हायो आरो बा खैफोदा सोमजिबाय थायो आरो जोंनि सुबुं समाजाव बेखौनो जों गोदोनिफ्रायनो जावले जावले नुबोबाय थानाय मोनसे जाथायफोर बेफोरो दा नोंथाङाबो बैफोरबायदि जाथायफोरखौ गोदोनिफ्राय नोंथाङाबो नुबोबाय थादों नामा आरो बे खैफोदफोरा माबोरै माबोरै सोमजिदों बेफोरनि सायाव ओ फंनैसो आंनो आंनोबो नोंथाङा जा एसे मिथिगौ बेखौनो आंनोबो एसे फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथां
औ नोंथां जिबायदि नोंथाङा बुंदों आंनि नुनाय मिथिनायफोरावबो बेफोरबादिनो होननानै आं सानो दा आङो सिगां समनिफ्राय दासिमाव जि मिथिंगायारि माखासे जेंना बा खैफोद बेफोरखौ नु बोदोंमोन नोंथाङाबो दानि मोजाङैनो बुंलांखाबायानो दा बेफोरबायदिनो जोंनि बा आंनि नुनायनि नोजोराव आंनि मेगननि नोजोराव जोंहा मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला बांग्रिं दैबाना हाखु खानाय हा गिसिखानाय ऐ अखा खोरोमनाय बे सारअन्थाइ गावनाय बेफोर गासैबोनो नङा होमबा दे ओ दाबो बुंबाय दा बेफोरबादिया जोंहा माब्ला जायो माब्ला समाव मा जाया बेफोरखौ जोङो आरो जेबो उदिस मोना
ओम
आरो रावबो बुंस' हाया जोंहा बेयो माब्ला जागोन आरो फैगोन दा जोंहा बांग्रि मावनाय होनोब दाथ' बांग्रि मावनाया जोंहा सम सम गोबां बोस सोर सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय दङ नङा होमबा जोंहा बांग्रिं मावनायखौ माब्ला फैगोन बेखौ जोंहा दासिमबो रोखायै बुंजोबनो हाया
औ
औ आंनि जेराव आरो आं खोनानाय बादिब्ला जोंहा बांग्रि मावनायखौ जोंहा आथिखालाव गोनोखो बिगियानगिरिफोरा बुंनाय बादिब्ला माब्ला जागोन बांग्रिआ बेसेबांखिनि जखानि फैगोन बेफोरखौ बुंनो हायोब्लाबो बांद्राय रोखायै बुंनो हाया होननानै आं सानो आरो दाथ' बेबो मोनसे मि थिंगायारि जेंना नङा होमबा बांग्रि मावनाया जायनि गेजेरजों जोंहा दिनै गोबां जायगाफोराव हागिसिखानाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो बांग्रि मावनायनि गेजेरजों
ओम
हाजो हा गिसिखानाय आरो बबेबा गोजौ गोजौ न' बिल्डिंफोरा गुग्रुबनानै बायनाय गोलैनाय बेफोर बेफोरबायादिया जोंहा बांग्रि मावनायनि गेजेरजों जायो नंङा होमबा आरो माबेबा जायगाफोराव जोंहा बांग्रि मावनानै हा गावस्रानाय हा थाला गावस्रानानै बिनि सायाव सिंनिफ्राय ओमफ्राय गोबां माखासे लाबा अरखि बेफोरदि ओंखारबोनायबो नुनो मोनो खोनानोबो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मिथिउंगायारि सम्पद माखासे हा सिंनिफ्राय बांग्रि मावनानै हा गावनायनि गेजेरजों ओंखारबोनाय फोरबो खोनानो मोनो जेरैहाय थाव बायदिफोरफोरखौ आरो आंनि मिथिनायाव दा बांग्रि मावनायाथ' जोंहा खायफा थिङाव बांसिनानो गाज्रि सुबुंनि थाखाय लोगोसे बियो गाज्रि दिंगारि खैफोद आरो आरो बिनि अनगायै जोंहा दै बाना जेरै औ दैबानायाबो मोनसे जोंहा गाज्रि मिथिंगायारि खैफोद जायनि गेजेरजों दिनै गोबां सुबुंङानो न बां लुनानै दैमा जिं जिंफोराव थानायफोरा न' बांखौ गारनानै खारनो गोनां जादों गोबां दैबानाजों लोमसाव जानानै गावबा गावनि जाखिनि हा सम्पद माइ आबाद मावनाय बेफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों बेफोरनि गेजेरजों न' बां लोमसावनानै न' बां बुखारना लांजादों खायफा सुबुङा आरो गावनि जिउखौ दै बानायाव लोमसावजानानै थैनो गोनां जादों बेफोरबादि आरो बेफोर आंनि मिथिनायाव मिथिंगायारि जेंना होनना बुङोब्ला जोंहा दैबानाया मोनसे जोबोद गिद मिथिंगायारि जेंना होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा दैखो हम थानो हानाय बा दैबानाखौ हम थानो हानाय सुबुंनियाव जेबो एसेबां मानि गोहो गैया दासिमबो जोंहा दैबाना होनोब्ला थ' दैया जा कि जेजोंखि था आङो गावनि गोसो बायदि जेखौबो बुफाय बुसि सौखारनानै बोहैखारनानै लांजोबो नङा होमबा दासिमबो गोबां जोंनि ओनसोलफोराव दैबानाजों जेंना जेंनि जों बां मोगि जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर जेंनाफोरा दासिमबो मोजाङै सुस्रांजायाखै आंनि मिथिनायाव जोंहा दैबानाया जर'खायै गामि ओनसोलफोराव बा टाउन ओनसोलफोराव गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबांयै बि दैमा दैसानि जे दैफोरा ज' जानानै बोहैखारलांनानै मोनसे गिदिर दैमानि महर लायो आरो बे दैमानि महरानो गोबां गि थावना महर लानानै हाजो हायेन खुरखा खुसि फैनानै बिफां लाइफां गासैखौबो बोहैखारलाङो ओ बेफोर नो आरो जोंहा मि थिंगायारि जेंना बांग्रिं दैबानानि बेलायाव आरो जोंहा ओ बेनो नोंथाङा सारअन थाइ गावनायफोर होनदों बेफोरबो जोंहा मोनसे गाज्रि आरो गिथावना जोबोद मिथिंगायारि खैफोदफोर आरो बुंनो थाङोब्ला है बेनो मिथिं गा नोंथाङाबो बुंबायानो जेरैबायदि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंनि माखासे जेंना बा खैफोद बेफोरखौनो जों मिथिंगायारि जेंना होननानै बुङो जायो
औ जा होमबा औ औ होनबाथ' नोंथां जाहा समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां जोंहा बाथ्राफोराथ' बुंबा जोबनो थाङा नालाय दा एसेखिनियाव दोन्थ'नाय जासै होमबा नोंथां।
औ दे नोंथांनिसिम नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनिफाय
औ दे बिदिब्ला लाखिनोसै
औ दे
उम